हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो दं नोंथां।
औ होमबा जोङो दायो एसे जे बरफोरा जे गोबां ओ माने ना बेदर नायागिरनानै जानो मोजां मोनो होननांगोन आरो जों बरफोरखौ थिग बेबायदिनो जोङो बै ना ओ मा मा ना बेदर जोङो नायगिरनानै जायो आरो मा आदबजों जोङो नायागिरनानै जायो बेनि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथां।
दे नोंथां बिदिबा जोङो औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा एसे फोर ओ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो नामा बेनि सायाव।
अ बरफोरनि जि ना बेदर नागिरना जानायनि सायाव ना नोंथां
औ औ नोंथां औ
बरफोराथ बुंनो थाङोब्ला गोदो बिदिनो मैहुर खालामनानै जायोमोन होननाय खोनादों। आथिखालावथ' बिदि मैहुर खालामनाय गैला थेवब्लाबो जोङो नआवनो फिसिनानै जानाय जायो मानो होनोबा दानि जुगाव मैहुर खालामनाया फ्लेदलि बन्द' जाबाय मानो होनो बा बियो आयेननि बेरेखाबो जायो बेनिखायनो जोङो दायो बेदरफोरखौहाय नआवनो फिसिनानै जानाय जायो जेरैबादि अमाफोरखौ जों नआवनो फिसियो। दाउ दाउखौबो नआवनो फिसिनाय जायो‌। आरो बेनिफ्राय नाफोरखौबो बिदिनो जायफ्रा फुख्रि दोङो बिसोरहा नआवनो फिसिनाय जायो आरो नि अनगायैबो बिलो दुब्लि माइ फोथारफोराव जेखाइ खबाय लानानै गुरहैनानै बिदिनो नागिरनानै जायो।
औ नंगौ
बिदि नोंथांमोननिथिंजाय माबादि
औ नोंथां ओ औ ओ ना बेदर नायगिरना जायो होनोब्ला बा ना बेदर नायगिरनानै जानाय हुदाया अ जोंनि बर सुबुंफोरनि गेजेराव माने ओ दङ दासिमबो बा गोदोनिफ्रायनो बियो सोलिबोगासिनो दङ। बायदिसिना आदब ओ आदब खान्थि बाहायनानै जोङो ओ ना ओ बेदर ना बेदर बेफोरखौ माने हाग्रानिफ्राय बा दैमाफोरनिफ्राय जोङो नायगिरनानै बेखौ लाबोनानै जोङो ओ बायदि रोखोमै जोङो संनानै जाफैयो जोङो ओ बेदर नगिरनाय होनोब्ला जोङो ओ मैहुर खालामनो थाङो जोङो हाग्राफोराव जोङो मैदुर मैहुर खालामनो थाङो जेरै अमा मै ओ बेनि अनगायैबो जोङो सेसा निवलाय ओ ओ जाहामालाय बेनि उनाव बना हाफा बैफोरबायदि ओ जुनारफोरखौ बा जिफोरखौ जोङो माने नायगिरनानै मैहुर खालामनो थाङो बेै मैहुर खालामनो थांनायाव जोङो माखासे समाव ओ माखासे आइजें फोर जोङो लांफायो जेरै जोङो गावनो बानायनानै लानाय ओ जे आरो माखासे बोरला थिर बा आरो बाथुल बेफोरबायदिखौ जोङो ओ गन्द्राय थखन बे बेफोरबायदिखौ लानानै जोङो मैहुराव ओ ज' ज'यैनो गामिनिफ्राय ओंखारलाङो ओंखारनानै जोङो बै ओ जाय जायगायाव जोङो हाग्रायाव मोनगोन बे जायगायाव जोङो थांनानै संनानै बेखौ बै मै बा जुनारफोरखौ जोङो जों जानाय जा जुनार बे खौ जोङो हमनानै लाबोनानै जोङो ओ बुथारनानै जोङो बेखौ बेदर खालामनानै राननानै जोङो बिदिनो बायदिसिना ओ मैगं थाइगं बा बेफोरबायदिनो गाव गोजानो जोङो संनानै जाफैयो आरो
नोंथांमोननिथिं दाबो मैहुर खालामनाय आरब आदबफ्रा दं नामा
बेखौथ जोङो ओ नुयो समाव जोङो मानोना बे बै मैहुय खालामनाय ओ थांखिया जों गोदो गोदायनिफ्रायनोखा नालाय आरो जोंनियाव मोनसे ओ फोथायनाय दङ जेरैब बोसोराव खनसे हाग्रानि ओ जि जुनार बा बेदर माने हाग्रानि बेदर जायोब्ला जोंनि देहाया मोनसे ओ गोख्रों जायो होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दङ आरो बेबायदिनो जोङो ओ बोसोराव मालाबा समाव जोङो ओ ज'यैनो ओंखारनानै जोङो ओ नेवलाय ओ सेसा बनाफा बैफोरबायदिखौ जोङो नायगिरनो थांडो नायगिरनानै जोङो लाबोनानै बेखौ ओ राननानै जाफैयो आरो ना बेबायदि सम थाङो जोंबो बोसोराव नुनो मोनो ओनसोलाव बा गामियाव जोङो बोसोराव खनसे बेबायदि मसे नुनो मोनो आरो
ओमफ्राय बै जि दुब्लि बिलो बायदि फोथाराव ना गुरनो थांनाय ना हमनायाव बाहायनाय आइजेंफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा मा मा आइजेंखौ बाहायो नोंथांमोननिथिंजाय
बा जोङो ना हमनायनि बेलायाव जोङो ओ माखासे आइजेंफोर बाहायो जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिन दैज्लां बोथोरावनो जोङो नाखौ हमो होनांगोन आरो जोङो बै समाव बायदिसिना आइजेंजों जोङो ओ नाखौ हमो आइजोफोरा ओ जेखाय जेखाइ होनो बे जेखाइखौ लानानै ओ जेखाय खबबाय लानानै बिसोरो बबेबा अ दुब्लियाव बा एसे दै लोमसुनाय बा दै अखा हानायैजों दै देरनाय ब दै बोहैनायफोराव थांनानै बिसोरो जेखाइजों। ना हयो ना ओ बेबायदिनो जेखाइजों ना हमनानै लाबोनानै बिसोरो बायदिसिना मैगंफोरजों बिसोरो गोथावाव संनानै जाफैयो आरो। ओ बिनि अनगायैबो आरो ओ दङ जोंहा। औ सेेन दङ खखा दङ खाखि दङ बैफोरजों जोङो। माइ दुब्लिफोराव साहोयो आरो सानानै जोङो ना हमनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनो।
बै खाखि खाखि होननायखौ माबायदि बानायो।
औ नोंथां बे खाखिया जोंना बेयाव। खखा बायदिनो जायो जोङो नाथाय खखाखौ जोङो थरसे औवाजों दडाइरेक्ट थोंजों बेखौ दा। फिसा फिसा दानख'ना सिगां दिखौ फिसा फिसा। खाथि बानायनानै जोङो माबाजों बेयाव। खुगा खानानै जोङो गिदिर खालामनानै जोङो बेखौ बानायो नाथाय बेबायदिनो जोङो बै खाखिखौबो। जोङो औवाजोंनो बानायो जों बेखौ थिवल दिरनानै लानांगौ फिसा फिसा। जोङो गिबियाव खाथिजनानै लाज्रोबाय बेनि उनाव जोङो। टिवलजों बेखौ। हेबो आरो हेबनानै जोङ गेसें हेबो नाथाय बेखौ जोङो ना गिदिरनि थाखाय बांसिन। बाहायनायखौ नुनो मोनो मानोना बेयाव ना गिदिरफोरा मासे सोब हाबबाथाय बेयाव। माने ओंखारफिननो हाला आरो बेयाव मासेयानो माने बेयाव बुंखायो आरो।
अ बे फल' बाय दे फल' बायदिया नामा बे आइजेंआ।
फल' बायदि नङा नोंथां बियो। मा खुखा बायदिनो बेयो खुखा बायदिनोसिम माने। बिनि बानायनाय खान्थिया आलदा आरो बिनि बानायनाय। महरा आलादा जायो बियो खखानिख्रुयै बियो फिसासिन जायो फिसा फिसा बानायो आरो बेखौ। ए।
ओमफ्राय साम' जायोना जाया नोंथांमोनथि।
जायो नोंथां जायो।
औ माबायदि खालामनानै जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ। जोङो साम'खौ औ साम'खौ जोङो मे। गोदोनि समाव जोङ गोबां मोनोमोन आथिखालाव। से खम नुनो मोननोसै मानोना बिलोफोरबो बांद्राय गैला नालाय आरो। माखासे ओ। हासार बा मुलिनि रासायनारि दुब्लि फोथाराव आबादाव। बाहायनायनि थाखाय बैफोर साम'फोरा। बा दैयाव थानाय एम्फौ एनलाफोरा एसे खमायनांनो हमदों थैनानै बा बुथार जानानै। थिग बेबायदिनो जोङो मोनो। फुख्रिफोराव जोङो नागिरना लायो बबेबा बिलोफोराव जोङो ननायगिरनानै लाबोनानै जोङो। सानसे बा साननै सोमनानै दोनो जों जाहाथे बैयो। बैनि मैला आदार जानाया जाहाथे खिगारो ओमफ्राय बेयाव बिनि सिङाव हाबनानै। हा बायदिसिना फि गगार होनो थाखाय सानसेबा। सानै जोङो सोमनानै दोनग्रोयो बेनि उनावसो जोङो बेनि खुगाखौ। बख'नानै खिबुखौ दानस'यो। दानस'नानै जोङो आरोबाव फिन जोङो। सानसे बा ब्रै बा घन्टा जोंनो सोमनानै दोनफिनो जाहाथे मैलाया गयो। बेनि थाखाय सोमनानै उनावहाय जोङो मोजाङै सुयो। बायदिसिना जो मनायाव सुनानै एबा जोङो लेबु बायदिसिना सेबनानै होयोब्ला मानोना बैनि मैना। बादामालि नांनायफोरा जिनिरफोरा खारो खारहोनो थाखाय जों बेफोरखौ होनानै मोजाङै सुनानै उनावहाय जोङो बेखौ एसे एवनानै लाग्रोनांगौ बा जोङो बेखौ मालाबा समाव गाव गोजाबो जोङो एवनानै जायो।
अ बेखौ बै बाख्लाजों लाब‌ जों एवना सिंनिखौ थलद
जों बे साम' फिसाखौ जोङो बाख्लाजोंनो एवनानै जायो मानोना बे फिसा फिसा नालाय जों बेखौबो सामुला दायखौबा जोङो नाथाय बाख्लानिफ्राय बख'नानै बेखौ बिनि मोदोमखौल' एवनानै जायो बे साम' फिसाखौ जोङो सबायजों जायो मालाबा समाव अ बेबायदिनो माबा मालाबा समाव जोङो दालिजोंबो जानायखौ नुयो सबायजों जानाय समाव जोङो सबायखौ रुगोरनानै लानांगौ बेनि उनाव साम'खौ एसे एवनांगौ एवनाय जायोब्ला बै रुनानि लानाय सबायखौ बेयाव होनानै गोदौहोबानो बेयो जानो थाखाय सबाय साम' जानो थाखाय थियारि जायो आरो नोंथां
ओम बेखौ बेखौ माबायसा जायो नोंथांमोना बाख्लाजों लाबजों जायो नामा
फिय जोंङो साम' फिसाखौ बा मा बाख्लाजों जायों नोंथां
हे गोरा गोरा ख्रेब ख्रेब मोनजाया
नङा नोंना बिदिसोङो सोबनानै जायो
औ औ औ बेखौनो सोंदोंमोन आङो नोंथां
औ नोंहाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बेनि बागै
साम'नि सोमोन्दै ना
आं मोनसे माबायदिजायो
अ साम' अ साम'खौ साम' खौ बिदिनो प्रसेसा अ सेम एखेयानो माने हरसे सोमनानै दोनो सोमनानै बिदि अखानायै साफा खालामनाया ब्रासजों होयो सोरबाबा बालाफोरजों साफा खालामो बिगुरखौ जाहाथे मैलाफोरा साफा जानाय बादि बेनि उनावहाय सुनानै बे खिबुखौ दानस'नाय जायो आरो सानै ए बे खोबना थानाय बिगुर बेखौबो बख'नाय जायो
औ
ख'नानैहाय बेनि उनाव बै सबायजों साम'जों बिदिनो ओंख्रि संनानै जायो बिदिबा दोनथ'सै
औ औ दोन अदे औ गोजोननाय थाबाय